नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ नै मोजांआनो दङो ओमफाय नोंथाङालाय?
औ आंबो नै दासो बिदिनो दुगैखांनानै जिरायना दङ।
ओ ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि?
बोथोरफोरा बिदिनो जोंथिं अखा दै दहाय बिदिनो फैदोंमोन नाथाय दायो गारलांबाय आरोना नोंथां। नोंसोरनिथिंलाय मारै दं अखाफोरा?
ओ बोथोरा दाथ' माने अखा गैथ'ला नाथाय फुंनिफ्रायनो गोबां बेबायदि अखा हाबाय थादोंमोन। दायो स्रां जाथ'बाय जानायालाय।
औ
अब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनाखौथ' मिथिखाबाय बे समाव जोङो मोनसे बिस सय लानानै नोंदों आङो सावरायनो थाखाय हास्थायदों आरो बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
ओ दे अब्ला मोनसे बिसय लानानै सावरायनो बिसयानो जाबाय आखाइजों बानायनाय बुस्थु फोरनि सायाव नोंगौना नङा
औ नोंगौ
आखाइनि खामानि जेरै आखाइनि खामानि बुंबाथ' दिनै गोबां बेबायदि दोङो मानो होमबा
आखाइनि खामानिनि सायाव जोङो नोजोर होबा जों नुनो मोनो दे गोदो गोदायनि मानसि फोरा आखाइनि मुवाफोरजों बानायना नो मा होनो जिउ खुंबोदों नंगौना नङा?
औ नोंगौ
बेबायदिनो जों गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि हमायाव जों नुनो मोनो जे बिसोरो गोबां बेबायदि जनायनिफ्राय मा होनो गाननाय जोमनाय गासैखौबो थौफोर खोबो बिसोर मा खालामो हानिफ्राय बनायोमोन।
औ
आरो बिसोरो जि फोरखोबो मा होनो लाथा एम्फौ लानानै मा होनो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बेबायदिनो लाथा एम्फौनि फिथोबनि खुन्दुंनिफ्राय जि बनायनानै गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे बेबायदिनो सान्द्रिै दाला खबाय गासैखौबो बिसोरो आंखि बिसोरो मा जनाय मुराखबो सियारफोरखबो औवानि बेडनि ओमफ्राय बनायनानै बिसोरो बाहायोमोन आरोना।
औ
आरो जोङो मोननो हायो जे बेबायदि मुवाफोरा जोंनि थाखाय बहुद मोजां देहानि थाखायबो होननानै आरो बै समाव नोंगौ बिसोरो बेबायदिनो मा होनगोन गासैखौबो आखाइजों बनायोमोन दालाबफोरफोरखौ सान्द्रिफोरफोरखौ खबायफोरफोरखौो बेबायदिनो जनायफोरफोरखौबो जिरायग्रा मुवाफोरखौबो सियारफोरफोरखौ मुराफोरखौ सकिफोरखौ गासैखौबो बेबायदिनो औवानि दंफांनि बेटनिफ्राय बनायोमोन।
औ
आरो नोंगौ बै समाव बेबायदि कम्पानि फेक्टर्रिफोरा एभेलेबेल नङामोन दानि बायदि मा होनगोन प्रजेक्ट पुरतिबिद्दाफोरा माने बै समाव गैयामोन दाथ' जोङो बांसिन मा होननो हायो। प्लास्टिकनि बांसिन बेबायदि थोरसिथिफोरखौ बाहायो प्लास्टिकनि गासैबो मुवाखौनो जों नुनो मोनो। जिरायग्राबाबो मा होनो प्लास्टिकनि सकिबाबो तुलबाबो सकिनि ओंखाम जाग्राफोरबाबो मा होनो थोरसिफोरबाबो प्लास्टिकनि दै लोंग्राबाबो प्लास्टिकनि गोबां मुवाखौनो जों नुनो मोनो। प्लास्टिकनिखौनो जा दिनै प्लास्टिक फाइबार बेफोरनि गोनजा। नाथाय सिगांनि दिनाव जों बेफोरखौ मिथिनो हायामोन। आरो दानि गोबां मानसिफोरानो गथ'फोरा माखासे मा होनो सिगांनि बेबायदि आबै आबौमोननि समायनि आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरफोरखौ नुबा मुवा बेसाद फोरखौ नुबा मा बेस बेफोरनि मा होनो नामखौबो माखासेयाव मिथियाानोंगौना नङा।
औ नंगौ
नामखौबो मिथिया नाथाय जोङो मोनथिनो हायो जे
साइन्टिफिकेलि आरो गोबां बेबायदि एक्सपार्टसफोरा बुङो बेफोर मुवाफोरा आखाइजों बनायनाय बै समनि बुस्थुफोरा जोंनि देहानि थाखाय बहुद मोजां मोनो आरो मा जोंनि देहाखौ मा गोबां बेबायदि मा होनो प्रटेक्ट खालामोननो
औ
बेबायदि बेमार आजार जानायनिफ्राय गोबां बेरामफोरनिफ्राय जोंनि देहाखौ प्रटेक खालामोमोन होननानै गोबां एक्सपार्टसफोरा बुङो आरो मानो होनबा
औ
बेफोर जाबाय गासिबो आखाइजों बनायनाय
औ
जेरै आरो जों मिथिनो हायो सिगांनि मानसिफोरा मा होनो दै हुफोरखौ ओंखाम संग्राफोरफोरखौ हानिखौ बनायोमोन आरो हानि खलह'आव जुदि दै दोननानै लोङोबा बेखो मा गोबां बेबायदि गुसु जानानै थायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
औ नंगौ।
नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोनो जे दैफोरखौ माहा फ्रिजाव दोननानै लोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बुंनो थाङोबा बे फ्रिज आ मोनसे इलेक्ट्रनिक बुस्थु गा रेन्दों सोलिनाय बुस्थु बेफोरनि गेजेरजों गुसु जानाया मानसिनि देहायाव बेमारखौ जाहोयो गोहोम खोख्लैयो होननानै जों मिनथिनो हायो।
आरो बेबायदिनो सिगांनि बनायनाय जिफोर जिफोराबो इन्दि खुन्दुंनिखौबो देहा लानानै मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो
जनाय मुरा सकिफोर बेफोर गासैबो देहानि थाखाय मोजां होननानै जों मिथिनो हायो मानो होनबा दिनैनि दिनाव जोङो बां बांसिनखौनो जों खोनानो मोनो जे सिं सानाय बेबायदिनो आथिं सानाय मोदोम सानायफोरखौ जोङो बांसिन खोना नो मोननो नुगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नाथाय सिगांनि बेबायदि बनायनाय आबै आबौमोननि बनायनाय आखाइनि गेजेरजों बनायनाय बेबायदि बेटनि औवानि दंफांनि सकिफोराव जबा जोङो मा बेबायदि सिं सानाय मोदोम सानाय बेफोरफोरखौो जोङो माने जाया होननानै जों मिथिनो हायो आरो।
आरो माखासे दिनैबो जों नुनो मोनो बेबायदि गोदो गोदोर कर्ट फोराव जोङो थानाफोराव जोङो मा नुनो मोनो माखासे माखासे बेबायदि जिरायग्रा मानसिफोरफोरखौो सकिफोरफोरखौ जोङो दिनैसिमबो जों दंफांनिखो जों नुनो मोनो।
औ
अब्ला बे समाव नोंथाङाबो बे आखाइजों बानायनाय मुवाफोरनि सायाव फंनैसो होननो हागोन नामा?
नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बि नंगौ आरो सैथो नोंथाङाथ' बिदिनो आगोलनि बानायनाय मुवाफोरखौ नोंथाङा दे दायो। महाबाफोर बिदिनो न'फोराव नुबायबो नुबायनाा
उम उम उम नुदों नुदों नोंथां।
औ नोंगौ नोंथाङा नुबाय आरो जे बे मोजांनि बाथ्रा। दानि जुगाव बिदिनो आगोल आबौ आबैनि बुस्थु एबा आखाइदों बानायनाय जेरै गलह' एबा फुरसिफोरो दानि जुगाव नुनो मोनलिया एबा नुनो थांलिया नंगौना नोंथां?
उम उम नोंगौ नोंथां ओ ओ।
आरो दानि जुगाव निउ जेनेरेसन जानायजों मानसिनि गियान एबा मानसिनि जे साइन्टिस एबा गियाना ब्रेना इग'आ बियो जेनेबा मोनसे बिदिनो गोगोम एबा जौगासारनायाव दानि जुगाव बेनिनो हायबाय मानो होनोब्ला दानि जुगाव बिदिनो आबौ आबैनि बे फालिबोनाय जे आखाइदों दानाय मुवाफोर नाथाय बि दानि जुगाव सोलिला आरो नोंथाङा बुंबाय जे दानि जुगनि बिदिनो उन्दै उन्दै एबा गथ'फोर बिदिगि बिसोरो बिदिनो आग आबौ आबैनि बिदिनो नामफोरखौ बे आखाइदों दानाय मुवाफोरनि नामखौनो बिदि मिथिजोबा होननानै नोंगौ। बियो बियो सैथो आरो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बिदिनो आंनोबो मिथिहोदों आरो जे बिदिनो दानि जुगावथ' बिदिनो जनाय मुवा बे जनाय मुवा एबा जानाय मुवानि बुङैबो मुङै बिदिनो नोङो नोंथाङा बुंखाबाय मानो होनबा प्लास्टिकनि अंखारो दानिया। जेरै अबाव थाङो एबा प्लास्टिकनि बिगुरा बिदिनो बयहाव ब्रिथिनि जे गारि मटरावबो ब्रिनो प्लास्टिकहैनो बिदिनो सोलिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय लहा बिदिनो बाइकआव लहा होयोब्लाबो प्लास्टिकनि बिदिनो होनाय जायो आरो गिलासबाबो जे बियो मोनसे अरजिनेल नङा मा हाजों दाज जानाय नङा बियो मोनसे मानसि बानायनाय ग्लास जे ग्लासआ मानसिनि दिहाखौबो बिदिनो मोनसे बेमाराव खोख्लैनो हागौ आरो ना नोंथां।
उम नोंगौ नोंगौ।
औ आरो दे बे थुरसि नोंथाङा बुंखाबाय बे प्लास्टिकनि बनाय होननानै बि नंगौ आरो सैथो आ जे बिदिन दिस होयो हाबाफोराव बेबो मोनसे गागसदों होनानै बिनि सायाव प्लास्टिक होयो। नो जे बे प्लास टिगआ खारोब्ला बे दिसनि बे गोथां एबा मोनसे गाब बिदिनो कालार गाब बुङो जों बिखौ आरो बि जुदि मानसिनि सिङाव बिदिनो जानानै एबा गिसिखानानै मानसिनि सिङाव हाबलाङाबा मानसाय मानसिनि सायाव बिदिनो गोब्राब बिदिनो बेमारा सैफैनो हागौ आरो जे मानसिया न'आव बिदिनो गोबां एबा बयबो दानि जुगाव बिदिनो बाहायो मा होनो प्लास्टिकनि थुरसिखौ आरो बे प्लास्टिकनि थुरसिया गोबां बिदिनो बेबायदिनो जे मैला एबा मोनसे गुगानाय गुगालांनाय बिदिनो प्लास्टिकआ बेखौ जों नुनो मोनो नङौना नोंथां औ।
गथ
आरो जे नोंथाङा बिदिनो आंनि नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय। आं बिदिनो मिथिस'यै बाथ्राफोरखौबो नोंथाङा आंनो बुंनानै होबाय। आरो नोंथाङा बिदिनो जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो बे नंगौ आरो सैथो जोंहा समाव। साबो जानानै फैबाय नोंथाङा माबाफोरनि सायाव फंनैसो फोर
अ नोंगौ थारैनो नोंनि बुंनाय बुंनाय। बाथ्राफोरखौ मोननानै आं गोजोननाय थाबाय आरो। आं जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनि अनगायैबो नोंना आंनो माखासे थार खोथाफोरफोरखौ आरो बेबायदि नंगौ बाथ्राफोरखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ। साबायखर थाबाय आरो समजों लोगोसे जोंहा जानांगौ फैबाय बे समाव जोङो दोनथ'नोसै दां ने नोंथां।
औ जाखोन गोजोन्थों नोंथां।
जागोन दे नोंथां दे।